अ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
औ आटचा नोंथां ओ दा जोङो ओ ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनोसै आरोखिना नोंथां।
ओंख्रि औ औ सावराय जायो।
ओंख्रि। ओ दाथ' ओ दैज्लां बोथोरावथ' ओ ओंख्रि होननानै बुङो अब्ला ओ दा मा मा मोनो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ औ।
उम दा गिबियावनो नोंथांमोननिजों दैज्लां बोथोरावहाय मा मा ओंख्रि मोनो फोरमाय
ओरैनोथ' ओंख्रि मैगं नङा होमबा। दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोरानो जाबाय बिदिनो मैथा, भिन्दि, लेस्रा, ओमफाय खुमब्रा, जो गोनाथ बेफोरखौ मोनो आरो जोंनिथिं।
उम। दा नोंथाङा औ
औ बुंलाय।
दा नोंथाङा ओ बबे ओंख्रिखौ जानो साबसिन गोथाव मोनो?
ओंख्रिफोरनि बिथोराव दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोरनि गेजेराव आंनि साबसिन मोजां मोननाय ओं ख्रि होननानै बुङोब्ला
औ नोंथां।
ओमफाय मैथा, मैथाजों लोगोसे ओ अमा अमा होदेरोबा आं साबसिन जानो गोथाव मोनो आरो
आतसा बेथ' मोजां
ओरैनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोन थिं मा मा मैगं थाइगं मोनो? ना आं जेरैबायदि बुंलांदों बेफोर खौनो मोननो हायो नामा एसे खिन्थादो नामफोरखौ
औ नोंथां बे नों बुंलांनाय बायदियानो जेरैहाय खुमब्रा ओ फोरला ओमफ्राय मा होनो बेखौ भिन्दि मैथा, मैथा बांगाल बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि मैगं मैलाखौ मोनो आरोखि ना नोंथां
औ लेस्रा मोना नामा नोंथांमोननिथिं लेस्रा लेस्रा मैगं
लेस्रा मैगंथ' जोंनिजोंथ' मोननाय जायालै नोंथां आंथ' खोनाफेरबावाखै मा मैगं बियो?
लेस्रा माने माने नोंथां जोंनि बाक्सायावहाय ओरैनो जा माने सबाय बिमाखौ लेस्रा होनो आरो
आतसा अ माने नोंथां जोंनिथिं बिदि बुङा आरोखि ना बेखौ सबाय बिमासो होननानै बुंनाय जायो
औ
मोनो नोंथां मोनो आं बावगारदों बेखौ मोनो गोगोम मोनो आथ' जानोबो भाजा गोगोम मोजां मोनखायो आरोखि ना।
औ औ नोंथां
भाजा मोनबाय होनबाथाय जेबो ओंख्रि नां देरला आरोखि आंनो हाबा जजोंनो गोग्गोम जाखायो आङो नोंथां
औ
उम आं
बेफोरनि अनगायैबो जों जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बे खौ जों धोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला
उम
नारजि अनला खारै नाफाम बे फोरखौ मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
उम नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथाङा जा गोसोआव दं नाफाम ओंख्रि नाफामखौ माबोरैबाथाय बेखौ एसे खिथादो जा गोसोआव दं बेखौनो खिथा
नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' ओ मा होनो गिबियावनो नाखौहाय फोराननानै लाबाय आरोखि खिना
औ
गोरान फोराननानै लाबाय बेनिफ्राय ओ जोंनो नांगोन थास' बिसं।
औ औ औ खोनादों बुंलांबाय था।
ओ आं मिथिनाय बायदिब्ला आरोखि ना नोंथां थास' बिसंखौहाय माने बे सानै बे माबाखौहाय बिजलि बिगुरखौहाय गारगोन आरोखि ना नोंथां।
औ
ओमफ्राय बेखौहाय हानानैहाय उवालाव होगोन आरो ओमफाय ना गोरानखौबो बेहाय उवालाव होनानै देगोन आरोखि ना नोंथां।
औ औ
देनानैहाय बेखौहाय ओ माने ओरैहाय मा होनो बेखौ फिथर फिथर खालामगोन आरोखि ना लावदुम लावदुम
औ
बिदि खालामनानैहाय ओ भयामावहाय सोना दोनगोन आरोखि ना नोंथां।
औ औ
होनानै दोननानै बिसोरो मास मोनसेबा मास मोननै बिदि दोननानै उनावहाय जानाय जायो आरोखि ना नोंथां।
औ
नाफाम होननानै बुङोब्ला दा बिदिनो खालामनाय जायो आरोखि ना नोंथां ओ दस्रा जायगाजोंथ' माबाददि खालामो आं बेखौ मिथिला नोंथां जोंनि ओरैहाय बिदि खालामो आरोखि ना। दा नोंथांमोननिथिंहाय औ
गोरान आरो बे थास' बिसं गलायनानै देनाय जेनाखि नाफाम बियो गथ गथा गथा खालामनानै बयामावबा जिखुनु माबा मोनसे से बार हाबनो हाय जायगायाव सोनानै दोननानै बेख खौ दान मोनबेसे बा बेसे गोबावनि उनाव जाजायो?
बेखौ मास मोननै बा बिदिनो देर मास बा मास मोननै बिदिनि गेजेरावनो जायो आरोखि ना?
औ औ दा जोंनि ओरै बो नोंथां जा बुंनाय बादि बिदिनो आरो प्रसेसा सेमानो।
ओ
औ दा ओरैनो नाफाम देनो थाखाय नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनाखि फोराननो थाखाय ना लाबोनाय बे ना खौ खि गारो नामा? नोंथां
खिखौथ' औ बेखौहाय बे फोराननाय समावहाय गोथाङाव गारखायो आरोखि ना?
औ
खौ गारनानै लानाय जाखायो ओमफाय बेनिफ्राय बेखौहाय मोजां सान्दुंआव गोरान आराम फोरानगोन आरोखि ना?
ओरैनो मा मा मा मा नाखौहाय जों नाफाम देनो थाखाय बाहायो नोंथां?
ओरैनोथ' जोङो ना फिथिख्रिखौबो देजायो मा ना फिथिख्रि ना थुरिफोरखौबो देजायो आरोखि ना
औ
ओमफाय नास्राय बेफोरबायदिखौबो देनाय जायो आरोखि ना नोंथां
औ औ
बाखिफोरखौथ' जोंनिजों देनाय जाया आरोखि ना बेफोरखौनो देयो ओ नाखौथ' जोंनिजों गोग्गोम मोनो नोंथां मोननायालाय बयबो माने बुरजा बुरजा फोरनानै दोनो आरो फोराननानै नाफाम देयो आरोखि ना
औ औ
ओरैनो फोराननानैबो दोनो आरोखि ना नाफाम देया गारा बयामाव गोरान फोरानसैना
औ औ
सोनानै दोनो आरोखि ना उनफोराव माने बेखौ एफा एफा जाबाय थायो आरोखि ना?
औ
उम आरो माखासेखौ फानोबा आरोखि ना नोंथां ना गोरानखौ दाम मोनो आरोखि गोगोमनो
औ औ
जेरैहाय नोङो नैबे माबा मा होनोमोनलाय ओ ना गिरिफोर ना गोरिफोरखौहाय एक्स' ग्रामावनो मानि दुइस' थाखा बेफोरबायाददि दाम मोनो आरोखि ना
औ औ मोजां, जोबोद मोजां
फाननो हायोबा माने लाब दं आरोखि, ना नोंथां? गोथाङै फाननायनिफ्राय। दा नोंथां जोंहाय मा मा ना मोनो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा?
ओरैनोथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोराव ओरैनो जोंना ओ ना फिथिख्रि, बिदिनो ना गोरै, नास्राइ ओमफाय बिदिनो बे दै देरहांनायाव बिदिखौनो मोननो हायो आरो ओमफाय नाफोर मोनलाबायो ओमफाय जेजों हयो आरो जेनेबा नाफाम बाथायेननोबा ना जिनाखि गोरलै गोरलाम मोनो बेफोरखौहाय खि गारनानै फोरानना नै नाफाम देनोबा जेजों हनानै ला बोनायखौ नुनो मोनो आरो जों
उम उम
थ' जाहैबाय जोंनि जेनाखि बर'नि मोनसे मख'जाथाव जेनाखि जि आइ टेकबो मोनलायनाय नाफाम ओंख्रि बेखौ जों नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि आरो जोंनि ओनसोलाव माबाद खालामनानै जायो बेखौ इसे मिथिबाय नङा होमबा ।
उम उम नोंगौ
दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि जायगायाव मेसें बोथोर जेनाखि गोजां बोथोराव मोननाय ओ मोननैसो बे मैगं थाइगंनि मुंफोर बुंदो दे नोंथां।
ओम गोजां बोथोरावहाय मोननाय होनोब्ला जेरैहाय लाफा लाफा लादो आलु ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय ओम मा होनोमोनलाय बेखौहाय ओम नामखौनो ओ र' र' र' बेखौ आं गोसोआव गैला नोंथां। मोनसे माने नामा मा होनोमोनथाय आं बेखौ बावबाय आरोखि ना नोंथां
लावफोर मोना नामा नोंथां?
लावफोरबो मोनो नोंथां मोनो मोनो ।
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो आलुनि आबाद खालामोना खालामा गोबां आलुनि
आलुनिथ' खालामो खालामनाया बिदिनो सोरबा आदा बिगा सोरबा बि गासे बेबायदि आबाद खालामो आरोखि ना ।
औ
दि खालामो ।
आलुखौथ' जों ओरैनो गोबां मैगं थाइगंजों लाब्रा जानाय नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि जेनाखि गामियारि सुबुंफोर बेफोरो बांसिन आलुबो मावनायखौ नुनो मोनो जों । जानो आन्था न'खर न'खर बिगासे बा बिगानै बा आदा बिगा बेफोरबायदि मावनानै न'खराव जेनाखि ओम ओंख्रि जानो थाखाय बाहायनाय खौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जों नायोब्ला नुनो मोनो खायसे खायसे माने फाननो थाखायबो बिगानै गाहाम गायनानैहाय गावसोर न'खराव जानायजों लोगोसे फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो।
औ
सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला बांसिन आबादारिखौनो नुनो मोनो नालाय नोंथां। दा बिसोरो जि खुनु दैज्लां बोथोरनि जेरै माइ आबाद मावो बा मेसें बोथोराव बिदिनोसै ओ खुसेरनि आबाद बा बिदिनो आं बुंनाय बादि आलुनि आबाद मावनानै बिसोरो रांखान्थि मुलाम्फाखौबो लानो हायो आरो। बा लागासिनोबो दं औ। औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो आबादारिफोर सुबुं दंना?
जोंनियाव दङ औ आबादारि होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय ओ गोबाङानो दङ नोंथां गासिबो माने आबार मावनानैसो जायो नालाय जोंनिजोंहाय। माने साख्रि बाख्रि थ' खम जाहैबाय नोंथां। माने आबाद मावग्रा सुबुङानो बांसिन दं आरोखि माने जे बोथोरावहाय जे आबादखौ मावनांगौ बे आबादखौहाय माने बोथोर लानानै मावग्रा आबादारिफोर दं आरोखि ना नोंथां। माने बे आबाद बिखौ मावनानै माने जिउ खुंबोनाय, गथ' गथायाइ फिसा फिसौखौ फोरोंबोनाय, बेफोरबायदि सुबुं दं आरोखि ना नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथां जोंहा फैयै फैयै टाइमा बा समा, बा जोंनि राय नाया थुंगे फैबाय।
औ
औ दे होमबा नोंथां लाखिसै।